औ खोनादोंना नोंथाङा औ माबोरै दं नोंथाङा
औ आङो जोबोद मोजाङैनो दोङो
औ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ ओ दिनैनि बे समाव फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों जोंनि बर'फोरनि बैसागु बागै एसे सुंद'यै सावरायनो होननानै हरदोंमोन
औ औ थारैनो
औ दसे समखौ होनो हागोनना नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन
बिदिब्ला जोंना बैसागु होनोब्ला बर'नि मोनसे गिदिरसिन एबा एं गारहायै फोरबो होननानै जोङो मोनथिनानै मोनो
नंगौ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो जोंना बैसागुखौ जोंनि ओनसोलावहाय ओ माबोरै फालियो होनबा गिबियावनो जोंना सैथो दाननि जोबथा खालार ओ बे बे सानखालिहाय जोंनिया मोसौनि बैसागु बे मोसौनि बैसागुनिफ्रायनो जोंना बैसागुआ जागायलाङो औ बे मोसौनि बैसागुखालिहाय जों जोंनि ओनसोलावहाय गिबियाव नो ओ सिखारनानैहाय ओ बिदिनो दुगैना दुगैस्रां लोबस्रां जानानै लायो बेनि उनावहाय जोंना लाव एबा फान्थाव ओ बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगं देग्लि लेथि बेफोरखौ जोंना गंसे खिरखायावहाय हानानै लानाय जायो
नंगौ नंगौ
नानैहाय औवानि आरुं जिरनानै बे ओहानानै लानाय जा मैगं थाइगं बेखौहाय ओ माला सुनानै लानाय जायो बे मालाखौ सुखांनायनि उनावहाय जोंहा खान्था एबा सारायनि हांगारखौ हल'नानै थालिर दुखायाव ज मा खालाज्ञना लायो आरो बे थालिर दुखायाल जमा खालामना लानायावनो थाव गुबै इखौ एसे होदेरनानै जोङो बेखौ मोजाङै लगायना लायो बेनिफ्राय जोंहा ओ बिदिनो मोसौखौहाय न'निफ्राय फोथारफोराव माबेबा दैसा एबा दैमा जाम्फै नाला बेफोरबायदि थानाय फोथाराव जोंना लानानै थांनानै बे जायगायावहाय थुखैहैयो आरो बेखौ थुखैखांनानैहाय जोंहा ओ बिसोरखौ खानाय जा फागा बोर बे फागा बोरायखौ जोंना लाबानैहाय देग्लिलिथि बिलाइजों एबा थाराय गादलिनि बिजौआव थुनानैहाय खानानै गालांनाय जायो बिदिनो खाखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ जा माला सुना लाबोदों बे मालाखौहाय जों मोसौनि गं एबा गोदोनायाव गानहोयो बेनिफ्राय जा आग्लायनाय मैगं थाइगं बेखौ सारनानैहाय जोंना बर'नि खुगा मेथाइखौहाय खननाय जायो बेनिफ्राय ओ बेखौ सारखांनायनि उनावहाय ओ जोङो न'निफ्राय जा लाबोदोंमोन एबा जोङो थालिर दुखायाव थाव गुबैजों हांगारखौ जोंहा लगायनानै लाबोदोंमोन बे हांगारखौहाय जोंहा मोसौनि मोदोमाव फोननाय जायो बेखौ मानो फोनो होननानै बुङोब्ला जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो मानिबोनाय नेम खा नथि दं गोदो गोदाय जोंनि ओनसोला हाग्रा एबा अरनबारिजों बुंफबनायमोन बेनिखायनो जोंनि ओनसोलावहाय गोबां मोसा लख्राया थायोमोन बेनि जाउनाव जोंनि गोबां मोसौफोरखौ जोंना बिसोरो जायोमोन बेनि थाखायनो जोंना बे फथाखौहाय फाख्रा सिख्रा ख्रा फाननानै होनाय जायो जाहाथे बिसोर मोसा लख्राया मोसौखौ नुबा गिनानै खारो बेनिफ्राय जोंना फोथाखौ फोनखांनानै बै दिनखालि मोसौखौ उदाङै फोथाराव ह गारना होनाय जायो बेनिफ्राय जोंहा जेबोला मोना जायो अबोला जोंहा मोसौखौ लायो बिदिनो जोंना बै दिनखालिथ' मोसौखौ बुनो मोना नालाय बिदिनो थाराय एबा जोंना दिग्लिलिटि बिलाइखौ लांनानै बेजोंनो सिगि सिगि लाबोनाय जायो बेदोंनो जोंना न'आव मोन फैनानैहाय मोसौ मोसौखौ गोदान फागा होनानै खानानै बेनियाव फुजाखौ होनाय जायो एबा फुजायाव जा होयो जोंना बावथाय जेरैहाय जोंना बुद प्रसाद थालिर बेफोरखौ जोंहा मोसौनो गिबियावनो जाहोनाय जायो बेनिफ्राय जोंहा बै साना दिनो बारलांबाय जोंना अखानायै फैबाय मानसि नि बैसागु बे बैसागुआवहाय जोंना गिबियावनो सिखार नानै दुगैस्रां लोबस्रां जाना लायो बेनि उनावहाय जोङो न'नि थानसालियावहाय फुजा होनाय जायो बे फुजाया जेबोला जोबो अबोला जोंना मान एबा सनमान लानाय एबा होलायनाय बिदि मोनसे नेम खानथि दं बे नेम खानथिखौ फालिनो थाखायनो जोंनि न'खरनि उन्दै सुबुङाहाय गिदिरखौ सुबुं गिदिर सुबुंखौ खुलुमनानै बोर बियो आरो गिदिर सुबुङा जोंनो बोर होयो बिदि नो बोर होनाय लालायनाय जायो बिदिनो जोंना न'खाव बे हाब हाबाफारिया जोबोब्ला जोंना गामियावबो गामिनि गिदिर गिदिर सुबुं एबा जोंनि बोराय बुरै फोरफोरखौ जोङो खुलुमनो थाङो बिदिनो खुलुमखांना फैनानै जोंना गोखा गोखै जानाय समा जोंना अखानायनायैहाय फैयो बिदिनो जोंना बै सान खालिथ' खुलुमनानै बिदिनो थांबाय नखानायैहाय सेजौ से रोखोमनि जोंहा गोखा गोखै ज बे सानावहाय जोंहा सेजौ से गोखा गोखै जानायनि थियानो जाहैदों जोंनि ओ जोंनि फैबाय थानाय बोसोरावहाय जोंनि देहा सोलेराव जेबो बेराम आजार जायो बेनि थाखाय थाखायनो जोंना सेजौ से रोखोमनि गोखा गोखैखौ जानाय जायो बेनिफ्राय ओमफ्रायहाय जोंहा औ बेनिफ्राय जोंहा बेफोर सेजौ से रोखोमनि गोखा गोखैखौथ' आं बुंजोबनो हाला नाथाय नोंथांनि सेराव मोननैसोखौ आं बुंनानै ज जों आदा बिदिनो फस्ला दिंखिया मानिमुनि बायदिखौ जोंना बुथुमनानै जायो बिदिनो जोंहा नखानायैहाय फैयो मोसानायनि सान बै मोसानायनि सानावहाय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मोसानायखौ माबायदि फालियो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां थारैनो जोंनिया बै जा मानसि सुबुंनि बैसागो बै सानखौ जोंनिया बै सानखौ गोबां म मानसिफोरानो गोबां गोसो हांखुर जानानै नेनानै थायो मानोना बै जा बैसागु फोरबो बे बर'फोरनि मोनसे सिनायजानाय एबा सुबुंफोरजों मोनथिजानाय फोरबो एबा जा जोंनि बर' हारिनि हारिमु बेखौ जोङो बै सान बै
बैसागु समावसो जोङो दिन्थिफुंनो हायो। बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो सुबुंनि गोसोआव मोनसे मोजां मिजिं आरो हांखुर जानायखौ जों नुनो नुनो मोनो। बै समाव जोंनिया बिफां दालाय दालायाव गोदान गोरलै बिलाइ खिलियो आरो। दाउ खौवआ रैसुमै गारांजों मेथाइ रोजाबो। बिनिफ्राय बै सान खालि जोंनि ओनसोलनिें बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला आरो गथ' गथाय गासैबो ज' ज'यै खाम सेरजा सिफुं जथा गंगोना सेरजा जथा आरो थरखा बेफोरबायदि गोबां जा बर' हारिनि दामग्रा दामजु बेफोरखौ लानानै बैसागु मोसानो ओंखारलाङो आरोोना बे ओंखारनायाव जोंनि बर' हारिनि जा खसाब बेखौ जोङो बर' सेंग्राफोरा गानो। जेरै जोंनिया बर' सेंग्राफोरा गाननाय खसाबनि मुङा जेरै जोंनिया गामसा गोथां बिनिफ्राय गिन्दि गिन्दि गुफुर गांसे बिनिफ्राय गोदोनायाव आर'नाइ जा बर' हारिनि आर'नाइ मोनसे नेरसोन बेखौ जोङो गोरदोनायाव लायो। बिनिफ्राय खर'आवबो जोङो आर'नाइ गांसे खानाय जायो आरो जोंना बर'फोरा बर'फोरनि सेंग्रा एबा बोराइ गथ'फोरा बिनिफ्राय जोंना जा आइजो माहारि बिथांमोना दख'ना थावसिखौ दख'ना गोमोजों लोगोसे जानजि जान्जियाव आर'नाइ फालि गांसे खाफ्र्रानानै आरोबाव गोदोनाय आर'ना गांसे लानानै समायना देलाय मालाय जानानै जोंना ओंखारना बैसागुफोरखौ मोसानो ओंखारलाङो आरोना। बैसागु फोरबोखौ मोसाहोयो। जा बैसागु मोसानाय फोरबो बेखौ जोङो आथिखालाव जोङो स्नि सान फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेयाव स्नि सान जोङो गासैबो रंजा बाजा गामि गामि ओंखारलांयो। एबा गुबुन गामिजों लोगोसे रायजोआवबो जोङो जयैनो न'खर न'खर सोरनाव बा माइरं सोरनाव बा फैसा गरनै बेफोरबायदिनो मोनबोनाय जायो आरो मोसानानै ओमफफ्राय जा स्नि सान मोसाखा खांगोन जोङो मोसाखांनानै जोङो मोननाय माइरं दैरं आरो फैसाखौ जोङो जयैनो खाना जानाय जायो आरो ना। औ बिनिफ्राय जोङो खाना जाखांनानै बे जोंनिया जा बैसागु फोरबो बियो जोबनानै थाङो। बिनि उनाव जोंनिया बैसागु फोरबोनि से खालारनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलाव गोदोनिफ्रायनो मोनसे फांसन एबा बेफोरबायदिनो फोरबो खुंबोनाय जोङो खेला धुला होनाय जोङो नुनो मोनदों। जेरै ओरै जोंनिया बे जा फांसन एबा जोंनि रायजोआव होजानाय खेला धुला बेफोराव जोङो गथ'फोरखौ खारनाय बारनाय रोजाबनाय मोसानाय आरो दिरुं बोलायनाय भलिबल फुटबल बेफोरबायदिनो गोबां खेला जोङो गेलेनाय जायो जेरै आरो बोराय बुरैफोरनि थाखाय जोङो रंजानो रंजानाय एबा गेलेनायनि मुङाव जोङो हांसो ज हमनाय ओ थालिर बिफाङाव गाखोनाय बेफोरबायदि गोबां खेलाफोर जोङो लाखिनाय जायो आरो। बेनिफ्राय मोनाबिलि समाव ओ जोंनिया ओ मेथाइ रोजाबग्रा देंखोगिरि जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय जायो बेनिफ्राय बै सानखालि जोंनाव गासैबो ओ जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरानो रंजा बाजा मिनि खुसि ओ बै सानखा बै सानखौ बिदाय हरो आरो। बेनिफ्राय ओ जोंनिया बैसागुआ आरोबाव ओ नै जा नै बाहागोआव रानजानाय बैसागु फोरबो जों जाय खौ जोङो आंखाल बैसागो एबा काति बिहु होननानै जोङो मोनथिनो मोनो बै सम खालि माने सुबुंनि न'खर न'खरजोंनो जा आदार ओ माइरं दैरं बियो जोबस्रांनो हमो बेनि खायनो जोङो बे ओ थरायनाय माइ एबा माइ फिथाइ ओंखारफुनाय एबा बिबार बारनाय समाव जोङो जाहाथे माइआ मोजां जाथों एबा माइ मोजां जानायखौ एबा माइ फिथाइखौ एम्फौ एनला दाउसिन दाउलाफोरा जाहा थे जालांनानै ओ नस्थ' खालामा बेनि थाखाय बेखौ जोङो फोरबोखौ लाखिनाय जायो आरोना बे फोरबोआव जोङो गिबियाव नो बोथोरनि फिथाइ नारें जुमब्रा आरो गय बेखौ जोङो बाहायनाय जायो। लोगोसेनो जोङो ओ जा थाइगिरनि ओ बिखं जों लोगोसे जोङो थालिर फस्ला एबा जोङो आलारि बाथि ओ सोरबा खायफाया आलारि बाथिबो बाहायो जोङो ओ बेखौ जोङो बाहायनानै आलारि बाथि महरै बाहायो आरो। ओ बिनिफ्राय जोङो जा आलारि बा थिखौ जोङो दाबथाम जायगायाव सावनाय जायो जेरै जोंनि लांगोनायाव एबा लामायाव बिनिफ्राय जोङो नैथियाव ओ मोसौ मोसानि गलियाव बिनिफ्राय ओ जोङो जायफोरा दुब्लि फोथार एबा माइ गायग्रा फोथार थायो बिथांमोना माइ गायग्रा फोथारावबो ओ होयो आरो खायफाया जायफोरा दुब्लि माइ गायग्रा फोथार गैया बिथांमोना न'नि बारियावनो होनाय जायो आरो ना बेखौ सावनानै ओ फुजाखौ। बिनिफ्राय बै जा आंखाल बैसागु फालिनायाव ओ जोङो इसोरखौ सिबियो बै समाव जोङो ओ मोनसे मेथाइ रोजाबो जेरै ओ सखा हुर हुर जोंहानि माइखौ जानाङा गुबुननि माइखौ जा दि जा बर' खुगा मेथाइ जोङो
हेलौ औ बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां।
बेनि उनाव जोंनिया मागो बैसागु जोङो जोंनि समाव फैयो थामथियाव एबा मागो बैसागो होननानै जोङो हमना लानाय जायो आरो। ना नोंथाङा मागो बैसागोनि सोमोन्दै फंनैसो ओ